औ नोंथां खोनादों आंनि माथोखौ?
खोनादो।
अ होमबा जों दा बर'फोरनि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ माबायदि बानायो मानिफ्राय बानायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै ओमबा न' नोंथां।
जायो।
औ। होमबा नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथांमोननिथिं बे दामग्रा दामनाय देनाय आग - जुफोरखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ नोंथां खावलायनाय लेखा आङो दिनै बुंनो सानदों। बर'नाव दामजु मुवाफोरा ओ गोबाङानो दं आरो गोबांनि गेजेरावबो जोङो किसुमान दामजुफोरखौ मुं होखानाय जादों। आरो बिनि गेजेरावनो जाबाय सिफुं
औ
सेरजा
नं
बेनिफ्राय खाम
उम
बेनिफ्राय जथा बेनिफ्राय जोङो बुंगोन बे ए मा होनबावो
हारमनिबो
हारमनियाम दङ आरो जिंज्रिबो दङ एबायदि दामजु दङ बाहायो आरो दानि दाम दानि जोंनि बर'फोरा बैसागु समाव बरायनाय बियो थरखा होनो अ गथिखे बे बेफोर जाबाय बर'नि गुबै दामजुुमुवा बेखौ आं फारियै बुंनो सानदों
अ नंगौ
सिफुङा जाबाय खेराइायाव दामग्राया मोनबा गुदुं थायो आरो बैसागु फोराव ओरैनो जेनेरेल दामग्राया सयथा थायो माने मोनद' गुदुं थायो
अ नंग नथौ
जोङो ओ खेराइयाव दामनाय बा जिखुनु सिफुंखौनो जोङो बर'नि सिफुं होनोब्ला गुदुं मोनबा थायो बे सिफुंखौ फिसा औवानि बिजुलि औवा होनो थेरे बर'आव थेरेववा होनो बे थेरेववानिफ्राय बानायनाय जायो बे जाबाय जोंनि बर'नि सिफुं सिफुंखौ औवा थेरेनिनिफ्राय बानायना लायो बेयो जाबाय बर'नि मोनसे दामजु मुवा आरो बिनि उनाव थां थांबाय जों सेरजा सेरजाखौ जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा बर'आनो बानायो बेखौ बानायो खान्थाल बिफांनिफ्राय खान्थाल बिफांनिफ्राय दानस'नानै खान्थाल बिफांखौ दानस'नानै दानखावनानै फोराननानै बेवहाय खं खुलि सुलिनानै इसे नुनो मोजां महरनि बानायनानै सेरजा महरनि बानायनानै खुलुं बानायनानै खान्थाल बिफांखौ मोजां रं होनानै मोजां खालामो आरो बे खुलुंनि सायाव गोदो थ गुइ गुइ होनोमोन बे गुयनि बिगुरखौ होयोमोन गुइ मोफौनि बिगुरखो होयोमोन नाथाय दा आजिखालि दा दानि जुगाव बोरमानि बेयाव बिगुरखो होनाय जों खोनानो मोनदों लोगोसे बेवहाय सेरजायाव दुरुं थायो दुरं माने ओ तार बे तारखौ ओ अर्गेनिक आजिखालि बायनानै ओ बायनानै मोनखायो माबानि ओ ए रेडिमेड तार दङ बे खौ लगायनाय जायो बेनिफ्राय सेरजानि सायाव हुग्रा जायखौ सेरजाखौ हुनानै माथो दिहुनो बे हुग्राखौ गोदो गोदाय सेरजा दामग्रा मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो गराय लानजायनि खानायजों बानायनाय जायो होननानै बुङोमोन आरो गोदोबो बानायोमोन आरो दाबो बानायो। नथाय गरायनि खानाय लान्जायनि खानायखौ मोननि जाहोनाव ओ खिसु खिसु मानसिफोरा दा ऐ बे ओ माने खुन्दुंनि माने प्ला ऐ माहोनो जे खुन्दुंनि बानायनानै लानाय नुयो आरो बिनि सायाव औवखौ ओ औवाखौ देनु बायदि बानायनानै लायो आरो एनिफ्राय जाम स्रिङथ' जाबाय दंफांनि बानायनानै बेवहाय ओ दंफांनि बानायो दंफांनि बानायनानै बेवहाय माने थिंखौ हास'नानै होथाबना होनानै स्रिं स्रिं गाबनाय मोनसे सोदोब ओंखारबानो बेयो जाबाय जाबस्रिं बिनि गेजेराव जोङो ताल ओ होनो जाय खौ माने बिखौ फस्लनि ल'हानि फ्राय बानायनाय जायो।
ओ स' थाखोना
ओ जथाखो आरो माने ताल होनो जोङो जायखौ जथा होनो ओ ए बिनि उनाव थाबाय जोंहा खाम खामखौ गोदो गोदायनि ओ जों खोनानो मोननायाव खान्थाल आरो मान्दार दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो होनना बुंदोंमोन। आरो दाबो
मानसिफोरा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा बा दामजु दामनानै मोजां मोन ग्रा मानसिफोरा खान्थाल आरो मान्दार दंफांखौ ओ ओ बे ओ माहोनो खामखौ बानायनो थाखाय ए बे दंफांखौ ओ बासिना लानायजायो। बे दंफांखौ बासिनायनि जाहोना जाबाय खान्थाला थाबनो गावा आरो मान्दारा बांसिन गोमो। बे जेब्ला खान्थाल दंफांखौ दानखांनानै बा मान्दार दंफांखौ दाननानै
खुलुं फलुंखांनानै रं होनानै जों मुसिनि खाथियाव ओ हैनानै मा खालामो ओ बेहाय ओ ओ थारैनो आंनि मोथिया ओ मोसौ बिगुर होनाय जायो होननानै मोसौ बिगुरखौ होनानै मोसुबि गुर नङाबा बोरमा बिगुरखौ होनानै मा होनो घुन लगायनानै दुरुं बोना जोङो ओ ओ खामखौ दामनो हानाय सोदोब ओंखारहोनो हानाय मोजाङै मुसिनाव लांनानै बेबायदि बानायना लाबोनाय जायो आरो, एनि एनिफ्राय जाबाय थरखा जोंनि गामियारि सोदोब बियो थरखा थरखाया जाबाय बेखौ बैसागोआव जोङो दामो। बा ओ बागुरुम्बाफोराव दामो बा ओ खेराइ मोसानायफोराव दामो बे थरखाया जाबाय औवा गुबैनिफ्राय बानायनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि दामजुनि गेजेराव बेफोरो जाबाय मैखोम मैखोम बा गाहाय गाहाय दामजु मुवा आरो ओ बेनिफ्राय हारमुनियामाथ' जाबाय बर'आथ' बा बर'नाव दिनैसिमहालागै फेक्टरि ओंखाराखै से हारमुनियाम बानायनाय बे हार गुबुन हारिनि बानायनाय रेडिमेडखो लाबोनानैनो जोंङो बेखौ बाहायनाय जायो, आरो
नंगौ नंगौ
जोंनि दामजुुमुवाफोरखौ बाहायनानै बर'वा दिनै हारिमु आरो हारिमुनि सिनाय थिखौ लाखिबाय थादों होननानै आं सानो, नोंथांमोननिखै आरोबाव गोबारै जुदि माबाफोर दामजु मुवा बाहायनाय जायोब्ला नोंथांङा एसे फोरमायनो फोरमायदो आं आसा खालामबाय,
अ अ नोंथांङा बिदि बिदिथ' जोंनिथिं बिदि गैला नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बर'फोरनि आगजु बे खाम, जथा, सिफुं, ओ बेनो जोंनि ओ गुबुं बैयाथ' जोंनि खाम, जथा सिफुंआनो जोंनिया ओ बाहायना बेफोरबायदिथ' हारमनियाम थ'' गुबुननि बिदि माबा खामनाय जिंसिं दं जोंनि। बेफोर आरो जोंना जथा, जथाफोराबो जोंनियाव गो-गोदोथ' गैयामोन बादि नांङो बेखौबो गुबुननिफ्राय बानायनायखो लाबनायखो नुनो मोनो बे माने थरखा आरिखो जोंनि बर'फोरानो आरो सेर्जा सेरजाखौथ' जोंङो बर' फोरा गावनि गोदो बानायबोदों बे सेरजाखौ नोंथांङा होननाय बायदिनो जों जोंनिथिंबो बेफोर ओ बे आ नोंथांङा बुंदों खान्थाल दंफांनि जोंनि खान्थाल दंफांल' नंङा बे-बेफोरबायदिनो माखा से दंफां दं बेफोरनिफ्रायबो बानायो जोंनिया जेदों मोजां जायो, बेजोंनो बानायो, जों सेर्जाफोरखो
उम
बिसोर बेफोरबायदिनो खामखोबो जों ओ बिसोरबो खान्थाल, मान्दार बिफां नंङाबो गुबुन बिफां फ्रायबो बानायनायखौ नुयो, जोंनि बे गोबां बिदि जोंनि बर' बोराइफोरा दाबो गामि ग'फायाव दाबो बेफोरखौ बानायो‌। बानायनो रोंगो बेफोरखो किनतु आथिखालनि बे आजोला सेंग्राफोरा ओ रोंला माने माबायदि बानायनांगौ बेफोर खौ औ माबायदि खालामनांगौ बेखौ रोंङा आरो जोंनि बिथिं गासैखौथ' दाथ' स खामखो नांगो जाबानो जोंङो रेडिमेड बायना लाना फै जों मुसिनिफ्राय जोंङो बेफोरखौ नुयो आर' दा गामि गोनथाव थाग्राफोरासो बानायो
नोंथां आं मोनसे आ आसा खालामो जों-जों सावरायनायनि गेजेरजोंनो जे बे दामजु मुवाफोरखौ गुतै गासैखौबो जुदि जों बर'आ नो जुदि गावनि आखाइजों बानायनो हायोब्ला, मुसिफोरनिफ्रायबो जों सेनानै गावनो बानायनो हायोबा, बा रोंगौबा, जोंहा मोनसे गिदोर एसिभमेन्ट जागोन। माने जों रोंगोथि जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेखायनो
गुबुनखौ बानायनो हागोन जों अ हारम'नियामफोरखौ जों गावनि इन्डास्ट्रि खुलिनानै बानायनो हागोन। बेफोरबायदि जथा खौ जों गावनो माबा खालामनानै बानायो खिन्थु नाथाय जोंङो खामखो जोंङो, बिनि माबाखौल' बानायनो हागोन नाथाय बे खामनि बे मोसौनि माबा बुङो बिगुरखो, जों फु-फुना लाबोनानै बेफोरखौ जों हानाय नंङा बे जोंनि धोरोमनि धोरोमाव एसे गाज्रि जागोन आरो बे,
बेबोथ' नंगौ थेवबो आरो आं सानो, माने जेरै जोंङो ओ खानाय हानाय ओ ना नापितबो ओंखारबाय जेला बा बायदिसिना रोखोमनि जोंनाव बेब'हाय बा फालांगि ओंखारबाय बेखौबो जुदि फालांगि ओंखारनाय मोजां जागौमोन होननानै
अ' दे बेथ' जायो बिदिनो ओमबा नोंथां, जोङो ओ दोनथ'नो सैजां समा जाबाय नोंथां औ दे नोंथां गोजोनथों